नोथां अ‌ नोंथां
औ गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलनायखौ जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिमबो जासिहरबाय। थाबाय।
दा आं नोंथांनो सानदों। ओरै हा जोंना मैगं थाइगं आबादनि बागै आं दा नोंथांदों बेफोरनि बागै इसे रायलायनो सानदों।
औ नोंथां।
दा जागायजेननोसै नों थाङा एसे मोजाङै खोनासं ब्लानो जाबाय।
औ
जोंहाथ' दा मैगं थाइगं आबाद आबाद खिथि मावोमोन नङा होमबा बुहुत गोबां सुबुंफोरानो खिथि मावो आबादारिजों जाग्राबो दं बेजों लोगोसे दा जोंहा। माखासे मैगं थाइगंथ' जोंहा दा जोंहाथ' मुलि मुलिनि कारबार बायदिसिना आरो हासार। आरो बेजों लोगोसे गोबां मेडिसिन बायदि बायदिखो होयो। नङाबाथ' जोंहा मैगं थाइगंआबो दानि जुग गाव जानो थांला। बिजों लोगोसे। सा बुस्थुआ मेगन थाइगंफोरा देरनो थाङा थिग बेबायदिनो मैगं थाइगंखौ देरिखौबो रायिबो बिजि थुनानै बा हासार फुसार होनानै देरहोयो बेजों लोगोसे दाथ' जों जायो सुबुंफोरा जायो जानानै दा सुबुंफोराबो दा इखौ जानानै बेमार आजारबो जादों। दा गोबां सु ओ जोरनोबो थांला आरो बेखौ जानानै आजिखालि मानसिफोराबो जिउआबो सुंबाय
नोंगौ
बिनि जाहोनाव बेफोरनि बागै नोंथाङा एसेसो बुंनानै हा आं दा नोंथांसि एसेब्लाबो गियान मोनगोन होननानै आं आसा खालामना थाबाय नोंथांसिम।
खोब मोजां ओ नोंथांनि गासै बुंनायफोरा मोजां गोजा गासिबो सैथो नोंगौ ओ नोंथाङा बिब बादि आंनाव ओ बे आबाद मावनायनि बागै ओ नोंथाङा फंनैसो आंनाव बिबुंथि सोंनायलाय ओ आंबो जिखिना हायो नोंथांनो बे खिनिखौ आंबो माने ओ फोरमायहरनो सानदों।
औ नोंथां।
ओ अ जोंहा माने ओ जिथु दाबायदियाव मैगं गायो नङा होमब्ला?
औ औ नोंथां।
औ बे मैगं गायोब्ला जोंहा माने दा बायदियाव गोबां ओ इउरिया बायदिसिना मुलिखौ जों ओ होनाय आरो बाहायनायखौ नुनो मोनदों।
नुदों औ
ओ बिदिनो जोंहा माने ओ आबाद बुङोब्लाथ' जोंहा दानि समाव न'फोराव ओ जोंहा लाइ आरो लाफा आ बिदिनो पालें ओ बेफोरखौ जों न'आव ओ जानो थाखाय जों माने बेयो ओ जेबो मुलि बाहायनाय जाया माने बेखौ जोङो माने ओरैनोब्लाबो जों ओ बेखौ मुलि होआबालासिनो माने जों बेखौ जानो माने ओ एकदम नेचारेल मेगं बुंनाय जायो जायो। ओ जिथु आरो मैगं बायदिस सिनायाव मुलि होनायखौ जों नुनो मोनो माने फालांगिफोरनि थाखाय बेखौ जों नुनो मोनो। जाहाथे माने मैगंफोरा मोज दंफैयो ओ मोजां उ माबायाव ओ ग्रौ ग्रौ जाबोयो ओ लाइ लाफाफोरा बेनि थाखाय ओ जों मुलि बायदिसिनाखौ जों होनाय जायो जेरावबो होनाय जायो जेराव बोथोर लायै बोथ ओ बिदिनो आलु ओ फुलकबि, बान्दा कबि अलकबि बेफोरखौ जोङो बोथोराव गायनाय नुनो मोनो। बिदिनो बेजों लोगोसे जोङो ओ जिथु ओ एम्फौ बायदिसिनाव ओ अरा बेनि थाखाय जों माने एम्फौ बायदिसिना सोआव सुवा बेनि थाखाय जों ओ बेफोरबायदि मुलि मेडिसिनखौ जोङो ओ गोबां बाहायनाय जायो नाथाय बे मुलि बे मैगंखौनो जोङो जानानै ओ बे मु बे मैगंखौ जों जानानै आब बे मुलियादि मैगङाव थादेरो बे मैगंनिफ्रायनो जोङो माने बेखौ जानानैनो ओ एफेक्ट सोमजियो माने देहायाव ओब बेखायनो जोंनि ओ दानि ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा बोराय बुरै गथ' गथाय गासिबो जों बेखौ ओ मोनसेयैनो जोङो जमा ओ मोनजायो नालाय बेख खायनो मोनफ्रोमबो दानि ओ सुबुं माहारिफोरनि जिउफोरा माने ओ एसे औ गुसुङै ओ जाबोनो हमदों माने बिब्दिनो ओ फोरावनो जों देहाफोरखौ रबबोनाय नुदों गोदो माने द'जि बाजियाव ओ जोबोद गोख्रोंफोरखौ जों नुनो मोनोमोन।
नंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय दा जों माने बेफोर ओ गोख्रों समाव दा माने जों माने देहाखौ रबलांनानै ओ थानायखौ नुनो मोनदों बेफोर कारनानो जाबाय गासिबो जोंनि जानाय लोंनाय बे मैगं थाइगंनिफ्रायनो जों गासिबखौबो जों नुबोनो मोनदों। माने बे मैगंङावनो जिथु जों गावनो मुलि होनानै बे जोंनि गोरोन्थि ओ गावनो होसेयावनो गावनो आरो बिख जों जानानै ओ मुलिनि माबाखौ जों एफेक्टखौ हमदांनो हादों आरो मोनदांथिथिनो हादों जों नंगौ मैगं थाइगंफोरखौ जों मोजां जानो थाखाय एबा जाजानो थाखाय जोंङो माने ओ मुलिफोरखौ सारो आरो बिदिनो माने फालांगि खालामनायाव माने जाहाथे मैगङा नुकसान जाया लस जाया बेनि थाखाय जों माने बेखौ बाहायो नोंगौ नाथाय फारसेथिं नायोब्ला जोंहा मानसिया हारिनि जिउआ आ लस जागोन ओ नोंथाङाथ' ओ बेयाव ओ थाइसे थाइनै रांखौ खामायनो हागोन आरो आरजिनो हागोन बेनिफ्राय आरो नोंथाङा दि ओ बिनि सायाव माने सुबुं हारिनि सायाव माने बेफोर जिनिसादि नाख्रुबलांगासिनो दं आरो माबाबोलांगासिनो दं बेनि थाखाय जोंहा मानसि हारिनि थाखाय जोबोत गिख्रोंथाव आरो ओ जोंहा माने गोहोम गोग्लैनाय आं बेखिनिखौ बुङो नोंथां आरो नोंथाङा बिनि सायाव ओ माबा फोर ओ बाथ्रा फोसावबावनो सानदों नामा नोंथाङा।
बुंनि नोंथां आंबो मानो होनबा गोसोआव एसे सान हाबना दं बेफोरनि बागै आंबो एसे नोंथांनि एसे फोरमायना होनि
औ औ
जायबा मेगं बे मेगङा जाबाय राथाराखै-राथाराखै एबा रानोनो सम जायाखै दा जों हादै बि खौ रानोनो सम जायाखै जायफोर फालांगि एबा जायबा आबादारि बेफोरो रानो टाइमानो जायाखै बे फोर होनानै होनानै हरसेयावनो मोनहोयो एबा देरहोयो बेफोरनि बागै उनफोराव ला नानै माबाफोर सुबुंफोरा जे जाबा माबाफोर एफेबफोर गोलैगोन नामा आर बे आरो बेफोरनि सायाव सुबुंफोरानो जानानै दा गोबाङानो बोरायबाय बुरायबाय सिगांनि दिनाव जिउआबो एसे गोलाव-गोलावमोन दानि सुबुङा जिउआबो जोबोद गुसुं जाबाय आरो बेजों लोगोसे दानि मानसिफोरा आथिं आखाइ सानाय आरो बेजों लोगोसे मेग-मेगननि पावार बेफोराव बुहुद गोबां खमायनो हमबाय दा दाबिफोर मानि थाखाय जाहा जालांनो हम
अ नोंथांनियाव ओ नोंथांनियाव एसे माबा प्रब्लेम फैदो नोंथाङा बेखौ दानना हरनां
अ जागोन नों थां
औ
बेजों लोगोसे जोंनाव दि दा एसेबां एफेक्टफोर गोलैबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनाव मैगं थायगंयाव जोंना मुलि-मुलि बायदिसिनाफोर होआबा दा जोंनि जोंनि बे आबादारिफोरा मैगं खेथिखोनो बानायनो रोंला नामा।
उम ओ हायो। ओ बेबायदिनो माने बारायनायनि खोथा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ जेराव ओ बेनि सिगां नोंथाङा बुंदों नोंगौ सम जायैयाव जोंहा माने ओ बेखौ जोंहा सम जाहोयो जेराव ओ बारफुनाय जायाखैमोन बे समाव बारहोयो। मोननाय जाथ'वाखैमोन बे जों मोनहोयो देरफुनाय जाथ थ'वाखैमोन जों बेयाव देरफु होयो। बिदिनो ओ ओ जोंहा माबा ओंखारदों नङा होमबा मुलि मुलि ओंखारदों बेखायनोखौ आं सानो ओ माने जों गाव नि माने बेफोर जोंनि नुनायाव डाइरेक्ट जोंनिनो गोरोन्थिखा नाथाय दानि मुगायाव माने एम्फौ एनला बायदिसिनाया ओ माने गोबां ओ जाबोनो हमदों गोदो माने बेफोरखौ जों नुनो थाङा एम्फौनि ओ संखियाफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनोमोन बेखायनो गोदोनि समाव जों ओरैनोब्लाबो जों मुलि होआब्लाबो जों माने बे मैगंखौ मोननो हायोमोन आरो। नाथाय दानि दिनाव मा जाखो ओ जोंनो माने ओ बेफोर मुलिखौ जों बाहायाब्ला जों मैगंखौ माब्लाबाबो मोननो थाङा मोननो हाया। बेनि थाखाय जोंखौ माने ओरैबायदि माबायाव खोख्लैना दोनदों जे जों मैगंखौ बाहायथारनांगोन मुलि आरो बाहायाब्लानो जों बे मैगंखौ मोननो हाया नाथाय जों बेखौ मिथिसे मिथिनानैब्लाबो जों बेखौ मा खालामनो गाव जानो थाखाय जों ओंख्रि जानो थाखाय जों बे मैगंखौ ओ बायनांगौ जायो आरो लानांगौ जायो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
बायनांगौ जायो आरो लाथारनांगौ जायो जों आरो बेखौ जों जानांगौ जायो।
बेजों लोगोसे दानि जुगाव मेडिसिन एबा मेडिसिन होआब्ला होइदोबा मुलिफोर बायदिसिना जोंनि बे दा मैं थाइगं गोबोरखि बायदिसिना गोबोरखियानो जा एबा बोरमा खियानो जा‌ बेफोरनि बेफोरजों लोगोसे जोंनि मेगं मैगं थाइगं जानो हमगोन ना हमा नोंथाङा इफोर इफोरनि बागै एसेसो बुंनानै होनो हागोन नामा।
औ मिथि हागोन नंगौ नोंथांनि सोंथियाबो जोबोद मोजां जों हायो जों माने बेखौ ओ गोबोरखि आरो बोरमा खिनि माबाखौ जोङो माने दानि दिनाव गोबां खम बाहायो मानो होनोब्ला जोंनि नखर नखर मोसौ बोरमा फिनाय फिनायाबो गोबां खम जाबोबाय। गोदान सिगां जोङो माने गोबां मो मोसौ बोरमाफोरखौ फियोमोन नालाय बिनि थाखाय जोंहा ओ मोनहासयै मोन बोरमा खि बायदिसिना मोसौ खिखौ जों मोननो थाङोमोन नालाय जों बेखौनो ओ हासार खालामनानै जों बेखौ होनाय जायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेखौबो मोननो थांला बेनिखायनो जों माने डाइरेक्टलि बेयाव माने बांसिनानो खस्थ मोनो नालाय ओ गोबोरखि बायदिसिनाखौ खालामनायाव खस्थ मोनो आरो होनायावबो खस्थ मोनो बिनि थाखाय जों बांसिन ओ-नांगौब्ला। फैसा फैसाखौनो गारगोन। थब जाजेननायखौ जोङो माने मोननो लुुबैयो ओ जोंनि बे मैगं थाइगंनि बागै रायलायनाय हाबाफारिखौ। ओ-जों बेखिनियावनो ओ- दोनथलायगोनखौ आं नोंथांनिसिम ओ- फोसावहरनाय थाबाय बेखिनियावनो जों लाखिलायनोसै नोंथां गोजोन्थों।
गोजोनथों नोंथां आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। फाब नोंथांनिसिम
नोंथाङा दानहरनो हागोन ना फनखौ।